औ
हेल' नोंथां
औ नोंथां
खबर फोरा मोजां ना
मोजाङानो आरो नोंनालाय
मोजाङानो आंनाबो दे होनबा दाना मेनटपिकआव फैनोसै जोंना
औ
टपिकखौ जोङो दिनै बेरायनायनि लानोसै दां ना ट्रेभेलनि
औ जायो
दे होनबा बुंदो नोंथाङा ट्रेभेलबो मायाव खालामनानै मोजां मोनो
आङो ट्रेभेल खालामनानै बिराद मोजां मोनो मानोना ट्रेभेलनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइ आरो गियान आरजिनो हायो
आरो जों ट्रेबेलनि गेजेरजों सोलोंथाइनि फारसेबो गोबां दावगालांनो हायो
अ हायोथ'आरो
औ
बेरायनाया बेरायनाया मोजांबो आरोना
औ
गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै गुबुन गुबुन सोलोंनो मोनो
औ
नोंथाङा दावबाय उम ट्रेनजों दावबायनानै बांसिन मोजां मोनो ना गारि मटरफोरजों?
आङो गारि मटरफोरजों ट्रेभेल खालामनो बा दावबायनो बिराद मोजां मोनो मानोना ओ गारि मटरनि गेजेरजों जों सोरगिदिं थानाय जायगाफोरनि जायगाफोरखौ माने जों रोखायै नुनो मोनो आरो बेफोरनि बा जों संबिजिरनो बो मोजां जायो आरो नोंथाङा
आङो ट्रेनजों दावबायनानै मोजां मोनो।
औ
उम ट्रेनजों दावबायनानै गोजान गोजानाव थांनो मोजां मोनो एसे लामाफोराबो ट्रेनजों ओ ट्रेनजों थांबाबो आरो एसे जोलदि मोनहैयोना थाबनो। गुबुन गुबुन जायगायाव
औ
नोंथाङा दालासिम बबाव बबाव बेरायखो?
उम आङो दालागै जोंनि आसामनि माखासे मुंदांखा जायगाफोर जेरै ओ मानास हाग्रामा आरो। बोरलुं बोथोर सेरफां।
उम।
आरो ओ। जोंनि बिसनाथ डिस्ट्रिक्निनो सिङाव थानाय बिसनाथ गाट मुंनि जायगायाव आङो दावबाय थांबाय आरो नोंथाङा।
आंबो बेरायनाया उम बिदि आङो तेजपुरावबो थांखांबाय अमनि बेर होननाय जायगायाव
औ।
उम बेयाव बेरायहैबाय ओमफाय बिथिं थां बाक्सा लासिमबो बेरायहैबाय बेरायहैनायालाय आंलाय
औ।
ओमफाय इदिनो बाराथ' बेरायाखै बेरायनायालाय होनबाबो खम बिबांनि बेरायदों आरोना उम।
बेफोर जायगायाव बेरायहैनानै माबायदि गियान सोलोंनो हाखो?
उम बिदियाव बेरायनानै माने जेनेबा इयाव सिगांनि माबाफोरखौ सिगांनि जाथाय जालांनायफोरखौ बेफोरनि बागै एसे माबा एसे माबा मोनबाय आरो। अग्नि बे बे माबा ओ बे पार्कआव माने सिगां नेरसोन जारिमिनफोरा इसे दों नालाय इफोरखौ से कालेक्ट खामनो मोन
औ नोंगौ औ।
दे होनबा नों
आंबो माने। औ दे।
आ दा।